नोंथां
अ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
अ बिदिब्ला नों
थाङा दा मा खालामदों आङोथ' दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां ओरैनो नोंथांजों माखासे बाथ्रा फोर सावरायनो होननानैसो ओ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
अ सावरायनो हागोन बिदिब्ला बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर आबाद मावनो रोङोब्ला नों नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो फोरमायना होदो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां आङो ओरैनो सिगाङाव जि आबाद मावदोंमोन जि थालिरनि आबाद बेनि बागैनो नोंथांनो फोरमायना होनोसै नामा औ नोंथां औ अब्ला नों नोंथाङा खोनासंलांदो आं फारि फारि फोरमायलांनोसै
दे नोंथां
गिबियाव ओ जोङो थालिर आबाद जि मावो अब्ला जोंनो मा होनदों गोबां बिबांनि हा नांगौ जायो मुलाम्फानि नि थाखाय नोंथाङा खम हायाव आबादखौ मावोब्ला नोंथाङा मुलाम्फाखौ बारा मोननो हानाय नङा आरो बेखायनो नोंथाङा बुरजा हायाव आबादखौ मावोब्ला मुलाम्फाखौ बांसिन मोननो हागोन गिबियाव जोङो थालेर नि आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव हाखौ जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै लाग्रोनांगोन मोजाङै बेनिफ्राय एवखांनायनि उनाव नोंथाङा बै हायाव हासार सारोब्ला मोजां जायो आरो जेरै जोङो बुंनो हायो हासार होनोब्ला इउरिया पटास नाइट्रजेन बेफोरबायदि माखासे जोंहा हासारफोर दं आरो बैफोर हासारखौ जोंङो सारोब्ला जोंहा आबादा मोजां जायो आरो बेनिफ्राय बिदि सारखांनायनि उनाव जि नोंथांङा जि थालिरखौ गायगोन बै जि गायनाय जान्थायाइ फांनैनि गेजेराव बेसेबां जानथायाइ दोनगोन बेखौ नोंथांङा मोजांङै सुनानै गायनो नांगोन आरो आंङोथ' ओरैनो बा फुट बा द' फुट जान्थायाव गायो। फांनै थालिरनि गेजेराव द' फुट बा बा फुट जान्थाइखौ दोनो आंङो बेनिफ्राय नोंथांङा फुलिखौ लाबोनांगोन फुलिखौ माबेायाव मोनगोन होनोब्ला नोंथांङा बै फुलिखौ सोरबा बागान खालामखानाय मानसि बा नोंथांङा गुबुन जायगानिफ्रायबो साप्लाायै लाबोनो हागोन आरो जेरै जोङो बुंनो हायो बेंगलनि थालिरा जोबोर मोजां जायो। बिदिनो जोंङो साबसिन जे फालांगिनि थाखाय थालिर बुंङो। अब्ला जोंहा मालफक थालिरा बेयो साबसिन आरो मालफग थालिरा गोबां सेल जानायखौ जों नुनो मोनोबा फालांगियाव मोजां आरो बिदिनो जोंङो बै फुलिखौ लानानै फैनानै हायाव गायफैनो नांगोन बेनिफ्राय बै गायनाय थालिरखौ नोंथांङा जेब्ला गायखाङो अब्ला मोजांङै जोथोन लाबाय थानो नांगोन। बेयाव माखासे नांङै हाग्राफोरा रज'लाबायो बे थालिर बिफांनि सेर सेर बैफोर हाग्राफोरखौ नोंथांङा मोजांङै साफा खालाम खालामनानै होबाय थानो नांगोन जाहाथे बै ह ह हाखौ हानि हासारखौ नांङै हाग्राफोरा जानो हायै बायदि बेनिफ्राय ह हाग्राखौ साफा खालामनायनि अनगायैबो नोंथांङा बेयाव सम सम दै होनो नांगोन। थालिरनि बागानाव अब्लासो थालिरा देरनो बोलो मोनगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांङा जि थालिरनि बिफां बेयाव हासारबो होनो नांगौ बे हासारखौ ओरैबायदि होनांगोन बिफांनि गुदियाव होनो नांङा बिफांनि सेर सेर से फुटसो गोजानाव दुलुरै होनो नांगोन अब्लानिया बै हासारखौ बिफांङा रोदाजों सोबनानै लागोन आरो अब्लानिया बेयो देरबोनो बोलो मोनगोन आरो बिफां गुदि गुदियाव होयोब्ला जोंहा बिफांङा थैनो हमो। बेखायनो जोंङो एसे जानथायाव होनो नांगौ बेनिफ्राय जेब्ला बियो देरबोनो हमो अब्ला बिलाइआ गोदान गोदान खिलिबोबाय थायो। बै गोदान गोदान बिलाइ खिलिबोनाय समाव नोंथांङा बिलाइ बोराइ बोरायखौ दानै दानै होनो नांगोन मानोना बिलाइआ बुरजा बुरजा थायोब्ला। बिफांङा गिलिर जानानै खस्थ' मोनो आरो बेखायनो बै बिलाइ बोराय बोरायखौ दानै दानै होनांगोन बेनिफ्राय बै मोनसे जि थालिर गायनाय बेयाव नोंथांङा गुबुन थालिर रज'देरो बेखौ दोननो नांङा आरो जेब्लासिम फिथाइ थाइया अब्लासिम दोननो नांङा जेब्ला फिथाइ थायो। अब्लासो नोंथांङा बैयाव फांसे गुबुन बिफांखौ रज' होनोनो नांगोन बा लाखिनो नांगोन। जाहाथे बै फिथाइ थायनाय बिफांखौ दाननायनि उनाव बैयो थाहैयो। बिदिनो जेब्ला बियो फिथाइ थायो अब्ला नोंथांङा फिथाइखौबो मोजांङै जोथोन लादो। जेरै बारफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बिफांखौ मोजाङै सुंथाना हो जाहाथे बिफांफोरा बाया बेनिफ्राय जेब्ला फिथाइया मोनो अब्ला नोंथाङा बेखौ दानदो दाननायनि उनाव नोंथाङा बे बोराय बिफांखौ मोजाङै दानस' स'ना होनांगोन बेनिफ्राय गोरलै खिलिनाय बिफांखौ दोननो नांगोन आरो बिदिनो जोङो बिदां मोनसेयाव जोङो सिनिजौ बा द'जौ रांखौ आरामसे मोननो हायो थालिरनिफ्राय बिदिनो फुजा फुजा बोथोराव जोंहा जि बिबाङा बांसिन जायो थालिरनिया बिदिनो जोङो बोथोर लायै बोथोर आराम मुलाम्फाखौ आरजिनो हायो आरो थालिरनिफ्रायनो नोंथाङाबो ओरैनो माबाफोर आबाद बा जुनारादफोर फिसियो नामा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां आंबो बेबायदिनो साख्रि बाख्रि गैयैखाय अमानिनो फार्म एबा अमानिनो आबाद मावनानै आङो जिउ खुंबोगासिनो आरो नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै नामा नोंथां आंनो आंबो बिदिब्ला नों नोंथां आंबो आंनि रोंगौथिखौ फोरमायनोसै आरो नोंथां नोंथाङा गिदिर गिदिर बिबाङाव बुरजा बिबाङाव खामानि खालामनो हायाब्लाबो फिसा बिबाङावनो खामायनानै नोंथाङा रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां बिदिब्ला जोंहा अमा फार्म बानायनोबा गिबियावनो जों जोंनो नाग्रोगोन अमा लाबोनायनि सिगांनो अमा थाग्रा न' लाबोग्रोनांगोन आरो बे अमा थाग्रा न'आ खौ नोंथाङा जोबोर साबधानै बानायब्ला मोजां जायो आरो नोंथां बे अमाखौ अमा फार्मखौ जोंहा गामि गामिनि बिबार न न' थानाय जायगा एबा सुबुं थाग्रा जायगायाव नोंथाङा बे अमा फार्म खौ बानायनो मोना आरो नोंथां एबा खालामनाङा खालामब्ला मा जायो बे गामियानो मोनामग्लुंजोबो आरो नोंथां गामिनि मानसिफोरा साखाथि फाखाथि थानो हाया जायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो नोंथाङा अमानि फार्मखौ गोजान जायगायाव खालामनांगोन जाय जायगायाव मानसिफ्रा थाङा बे बुंनो थाङोब्ला दुब्लि बारियानो मोजांसिन जायो आरो नोंथां गिबियावनो नोंथाङा न लुग्रोदो बे न'खौ नोंथाङा गोजौआव अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोजौआवथ' थिं लागायखानांगोनानो बे उनाव सोरगिदिं मा खालामनांगोन ववाल एबा बाउणडारि बानायनांगोन आरो नों
खोनादों नोंथां
ओमफ्राय बेनि उनावहाय मा खालामनांगोन अमानि खिखौ साफा खालामब्ला दै गलांनो थाखाय अमानि
मानि देरेन बानायनांगोन आरो नोंथां
ड्रेन बानायोब्ला अमानि खिया मोजां जायो आरो थांनो बेनि उनावहाय माब्लाबा माब्लाबा अमाया जोबोद गरम जायो ना बेनि थाखायनो अमाखौ मा खालामनांगौ दैजों सारनानै होनांगौ आरो नोंथां आरो एखनब्ला एखनब्ला मा जायो अमानि थाखायबो फेन लागायनानै होनांगौ जायो आरो नोंथां अमाफ्रा जोबोद गरमाव गाबख्रावलाबायो अब्ला मा खालामनांगौ बिसोरनो दै सारना होनांगौ नङाब्ला हर गेजेराव दैथ' सारबाय थानो हायाना होमबा फेन लागायनानै होनांगौ आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा न' बानायखांब्ला नोंथाङा लाबोदो अमाखौ अमायाबो गोबां रोखोमनि थायो आरो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला अमा गुफुर होनो बेनि उनाव अमा दिसि दङ बेनि उनाव जोंहा अमा लकेल दङ आरो नोंथां नोंथाङा फालांगिनि थाखाय बानायनोब्ला एबा गोबां
गोबां
एसे नोंथाङा खस्थ'खौ खम खालामनोब्ला आं नोंथांखौ खावलायगोन
खावलायगोन अमा डिसिखौ
मा आबाद खालामनो थाखाय बा फिसिनो थाखाय आरो नोंथां अमा देसि खालामब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो गिबियावनो नों थाङा अमा दिसिखौ लाबोग्रोदो ओमफ्राय बेयाव फिसिफैदो आरो बिदिनो बाजाराव बिनि
बाजाराव बेनि बेसे
ब्रै रोजा द' रोजा लायो। आरो मोनसे खोथा नोंथां बे जायगायाव नोंथाङा जेब्ला अमानो आदार हैगोन अब्ला नोंथाङा जिखुनु बार जानो मोननाय नङा बे मानसिया ओ‌ गस्ला गाननानै थांनांगोन आरो नोंथां रेइेन कट गाननानै थांनांगोन सिगां बेयो हाबनायनि सिगां मा खालाम नांगोन गावखौ दिसइनफेकसन जानायनिफ्राय बासायनो थाखाय माख माखासे मास्क बा खर'वाव लाग्रा खुगायाव लाग्रा बुस्थुफोर गाननानै हाबनांगोन आरो बेबायदिनो गु बेमार संदेरिनि थाखाय ओ बेबायदिनो माखासे आफ्रिकान फ्लु सुइम फ्लु बेबायदि होननाय फैयो आरो नोंथां अमानि बेमार बिनि थाखायनो बेयाव जिखुनु गुबुन सुबुंफोरखौ हाबहोनाय जाया आरो नोंथां बेबायदिनो खुदै गारनो होनाय जाया।
जाया
ओ आरो मा जायो अमा जाखांनायनि उनावबो बे फाराम सिङाव हाबनो होनाय जाया आरो नोंथां ओ मा होनो बुंनो थाङोब्ला मा अमा जाखांनानै जुदि हाबोब्ला एबा अमा जाखांनायनि जोंनि खालायखौ अमानो होयोब्ला ओ बेरामा सनदेरो होननाय मोनसे बिगियाना फोथायनाय दं आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो अमा जाखांनानै एबा माबानानै ओ बै जोङो फार्मनि सिङाव हाबनाय जाया आरो फार्मनि सिङाव हाबबाबो जोंहा मा नांगौ रोखोमनि जुथा गस्ला खट गाननानैसो हाबनानै अमानो आदार हैनाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे सुइम फ्लु एबा माखासे बेमारफोरनि थाखाय अमाखौ रैखा खालामनो थाखाय। बैबायदिनो नोंथाङा रांखौ एसे सेभ खालामनोब्ला बांसिन आरजिनोब्ला नोंथाङा बै जु ओ गामियाव मोननाय माखासे जे थास' खौनो हानानै रुनानै होबा मोजां जायो आरो नोंथां नोंथांनि राङा सेभ जायो। बेबायदिनो गामियाव खम बिबाङानियावनो मोनो आरो गुन्दैफोर आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गाम जौ बेनि अफ्रिफोरखौबो गामियाव खम बिबाङावनो मोनो आरो बे फोरखौ होनानैबो जोंहा अमाखौ फेदेरनो हायो आरो नाथाय नोंथांनो ओ दाना आरो
आरो मा होनो माबाखौ नांथारगोन आरो नोंथां।
ओ दानाजों मा होनो माखासे अमा जाग्रा भिटामिन जाहा जाहाथे अमाया थाब देरो आरो बिनि बेयो फालांगिनि बेयो मोनसे नियम आरो बेबायदिनो नों थाङा अमानो आं बुंनाय बायदि होनानै नोंथाङा अमाखौ फिसिनो हागोन आरो नोंथां ओ बेनि उनाव नोंथाङा अमाखौ ओ मा होनो गथायै फानहरोब्ला नों थाङा एसे खमनि मुलाम्फा जायो आरो नोंथां ओ अमाखौ जुदि नोंथाङा न'वावनो बुथारनानै फानोब्ला जिरायनानै फानोब्ला नोंथाङा बांसिन रां आरजिनो हायो आरो नोंथां ख स्थ' खालामनानै बेखिनियावनोसो नोंथां आंनि अमाखौ बोरै फिसियो आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायनानै आं फोजोबनाय जाबाय नोंथां गोजोनथों।
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों।